हेलौ
हेलौ
हेल' नोंथाङा खोनादोंना? औ। औ खोनादों खोनादों। औ ओंखाम जाथवाखै आंङो ओहो।
आतसा आतसा। औ औ। औ जाखांबाय।
अह मा मा ओंख्रि जाखो ओरैनो मा मैगं जाखो?
माने ओ माबा जादो भेन्दि भेन्दि उमफ्राय खांख्रिख'ला। खांख्रेब
अ दैज्लांनि मैगं ओम दैज्लांनि मैगं आरोना।
औ नाजों खांख्रिखला ओमफ्राय सबाय बिमा। हारि मिक्स। खालामनानै संदों।
अ आ जोंहाना जोगोनार संदों जोगोनारखौ बा थोन बायदि संदों आरो बेनि फ्राय ओ आलुजों अमा बेदर ओमफ्राय पटल फ्राय
औ गोथावआनो जागोना दे।
बेनिफ्राय दाथ' बोथोरा दैज्लां सोलिगासिनो। थ' दैज्लांनि समाव माबायदि परिबेक जायो जोंनि गामि जोंनि बर' गामिफोरा बेखौथ' ओ नोंथाङाबो हमनो हाखायोबा नोंथाङाबो मिथिखायो। दायथ'फोरा गायनाय फुनायनि बो थो गोबां जायो जायावनो दाहालागै खोथियाफोर खु गौना?
औ औ
थ' नोंथांमोननि जायगायावबो खोथियाफोरखौ खुबैजेनबाय जानांगौ।
औ खोथिया फोबाय जोंनियावबो। ओम खोथिया फोनो हायाखै माने ओ ओ जि सोरनाबा सोरनाबा जिबा सान बिदि जाबाय आरो। उम। एनिफ्राय दा ओ जि सान जि सान सोनि गेजेराव गायना नाय जासिगोन। यै बिदिनो सोरबा सोरबा न'फा न'नै गाय होलांबाय ओ दै थानायफ्रा औ गायहांबायानो। ओमफ्राय बे
गैयादां ना?
दैनि उसुबिदा दं, बहुद दैनि उसुबिदा ओम माने दंग'बो गैया नालाय जोंनाव। ओमफ्राय बिदि आ सलार फामबो गैया। आरो बिदि स सेल'बो गैया। इखनो माने अखानि सायाव सोनारनो गोनां जायो ओ अखाखौ सोनारनो गोनां जायो आरो
औ औ औ जुदि अखाया हाथाराब्ला अब्ला‌। नोंथांमोना मा राहा लायो?
अखाया हायाब्लाथ' जेबो राहा गैया। बे अखाखोनो अनलि ओ बेे खालि अखा खौल' नेनो गोनां जायो अखा गैयाबा जेबो राहा गैखाया आरो औ ओमफ्राय
बबेबा बबेबा जायगाफोरावहायो मा होनगोन बेखौ बबेबा बबेबा जायगाफोरावहाय नुनो मोनो नालाय ओ अखा हाद्रायाब्ला ओ मेसिनफोर जों दै बोनानै फुख्रिफोरनिफ्राय बा बबेबा दैमा दंग'फोरनिफ्राय लाबोनानै गायनाय नुयो नालाय माने बिथिं जोंनि जाय यि आव बो ओ थांनाय बोसोराव बुहुत खरान होदोंमोन ना अखा हाया बिराद खममोन अखानि बोथोरा अखा अखाया मानोे हायाखैनो होनबाबो जायो आरो। ना थांनाय बोसोराव थ बे समाव माने गोबां थार खस्थ' मोन्दों आरो गोबां आबादारिफ्रा ओमफाय दै बोनानै गायनायावबो गोबां थाखा फैसा नांगौ जायोना मोनसे मेचिनखौ हायार खालामनायावबो गोबां थाखा फैसा नांगौ जायो बेबायदिनो माने गोबांथार खस्थ' मोनदोंमोन आरो ना। ओमफ्राय फ्रायानो दैखौहायो दंग'निफ्राय बा गावबा गावनि फुख्रिनिफ्राय बेब'स्था खालामनानै गायनो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदि गायनायखौ नुदोंमोन आरो ना।
औ औ औ औ उम दा खस्थ' जादों आरो थांनाय बोसोरनि जि माने जाथाय। बे थांनाय बोसोरावथ जोबोद अखाया खममोन नालाय बिराद खस्थ जादों आबादारिफ्रा।
जायगायावनो गोबां आबादारि फ्रा गोबांथार खस्थ मोननांदोंना ओ सोरबाया जानो थाख थाखाय माइबो गायनो हायाखै। जायफोरा ओ जाय फोरा नख'राव एसे दङ थाखा फैसा दङ फैसा फैनायनि लामा दङ बिथांमोनासो दै सारनानै गायबाय नाथाय जायफोरा हायो जेबो राहायानो गैया बेफोरबायदि सोनायनि बिथांमोनाथ' सोरबा सोर सोरबाया गायनो गोन गायनोनो हादिया। दुब्लिखौ बेबायदिनो दोननो गोनां जाबाय आरो ना। बेफोरखौ नुबा माने मोजां मोना आरो जेनेबा गोसोआव माबा मोनसे दुखु फैयो आरो थ बेखौ लानानै आङो सानबाय थादों आरो देग्लाय अखाया हागोन ना हाया हागोन ना हाया होननानै एमफाय नै मैया दाखालिनिफ्रायसो एसे एसे हाहांदों आरो ना अखाया ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि अखा हायाना बरथमान
दा दाखलैसो साननैसोआ हादोंमोन ओमफ्रायनो गेजेराव हायाखैमोन एनेब माने दिनै दिनै दहाय एसे हादों ओमफ्राय नै दाबो एसे थाइफ्रिबाय थादों। बेनिफ्राय एसे गोस जोंम खालामबाय थादों।
औ औ औ औ ओ ओ ओ, बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा आबाद मावो दैज्लाङाव माइ गायनायनि अन
औ माइ औ माइनि अनगायै बे मैगं थाइगं मैगं थाइगं मावो आरो। बे खांख्रिखला एनिफ्राय बे फोरला आ बेनि बे भिन्दि। ओमफ्राय। बे मैथा सिख्ला होनना बुङो। इनिफ्राय आरो मैथा गोखै ओमफ्राय बे ओमफ्राय टिटा केरेला होनना बुङो जोंनाव
औ।
ओ बे थिथा केरेला होनना बुङो आरो ओय बे गोखा केरेला गोखाया
औ औ औ बुजिदों आं।
औ औ औ। बेनिफ्राय पटल ओमफ्राय बे स सबाय बिमा ओमफ्राय बान्लु ओमफ्राय बानलु सिब्र'। ओमफ्राय बि बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो। बेफोरखौ मावो आरो ओम ओमफ्राय बाखि बे कबि कबिफोरा गाजरफोरा बे फैयो सालानि फैयो आरो। आं गुबुन जायगानिफ्राय फैयो। दे माबा फोरा जोंनि फालांगिरिफोरा लाब। होयो। गुबुन जायगानिफ्राय ओ बिलाहि बे बिलाहिफ्रा उम बे फान्थाव बिलाइ
औ बेनिफ्राय नोंथां जेनेबा नोंथांमोननि जायगायावथ' बे गासै सिबो आबादखौनो मावो ना द' बे आबादफोरखौ गाव-गावनि नखराव जानो थाखायल मावो ना ओ गावनि नखरखौ खुंनो थाखाय बेफोरखौ फालांगिनि सार्थजोंहाय गायो आं बेखौ इसे मोन्थिनो लुुबैदोंमोन आरो जेनेबा गोबां जायगायावनो गावनि नखरनि जानायनि थाखाय गायो नालाय बेनि थाखाय
औ औ दा ओ बांसिनानो जानो थाखायल गायो एकचुलि।
अ अ अ
बे फालांगि फालांगिया बि हिसाबाव माने एसे खम आरो। जोंनि जायगायाव फालांगियारिसो मावनाया खम माने हा बोरि नांगौ नालाय जायगा नांगौ देर दैज्लाङाव मावनो थाखाय बे दैज्लांनि आबादनि थाखाय हाब गोजौ हानांगौ। दा बिदियाव जोंनाव गोजौ हानि आं खाल दा बे गोजौहा गैयिनि जाउनाव मावनो हाया बांद्राय मावनो हाया हाया आरो। इसे इसे माने जानो आन्था जाना आन्थाखौ मावो। ओमफ्राय माने जायफ्रा ए दैमाफार मोनसे गोजौ हा दं बिसोरो आरो मावो आरो। ओ दे फालांगियारि हिसाबै मावो। उम
ओरैनो मा मा खौ बाजाराव लांनो थाखाय बा फालांगियारि सार्थ लानानै गायनाय जायो। बांसिनै आरो मा मा आबादखौ दैज्लांनि समाव
आदसा आदसा अ जोंनियाव एबे आ उम दा बाजाराव लांनाय हिसाबैथ बे माइखौनो होननांगोन जोंनाव दा माइ आबाद बे कबि कबि फान्थाव ओमफ्राय बे जोगोनार ओमफ्राय सबायबिमा बेफोरखौ बांसिन लाङो आरो बाजाराव
औ औ औ औ माने ओ जोंनियाव बांसिनै आरोना बेबायदि फालांगियारि खालामनायनि थांखि लानानै गायनाय आबादफोरा ओ गिबियावथ माइआनो थाबाय दैज्लांनि आबाद हिसाबै बेनिफ्राय ओ गोबांफोरा मुदुमफुल गायो
औ
खांख्रिखला गायो केरेला गायो ओमफ्राय लोगोसे बानलुबो गायो आरो नाथाय थांनाय बोसोर राव माने बेफोर ओ बेफोर गायनाया जोगोनार बेफोरबायदिनो जुखाम बायदि बायदि गायनायफ्रा गोबांथार माने खहा जादों आरो ना माखासे लांग्रा गैयिनि जाहोनाव ओ गोबां खहा जादों आरो, आरो थांनाय बोसो सोराव माने गोबां सुबुंफोरानो बानलुनि जेनाखि जोलै बे जोलैखौ माने मोजां जोलै खौ मोनाखै आरो ना। बेबायदिनो मोनसे बानलु ओ नार्सारियाव मोननाय मोनसे बानलु जोलै फैदोंमोन। बे माने बानलु जलैया बानलुस सिब्रुनि जोलैया माने मोजां नङामोन आरो। माने एखे बेफ फाङाबो एखे बिलाइाबो एखे बिबाराबो एखे नाथाय फिथाइनि महराबो एखे खिन्थु बेनि जेनाखि आह' मा होनो आखुथाय बे आखुथाया ओ माने गुबैनिफ्राय आलादा आरो ना बिनि मोदोमनाय एसेन दा गुबुन आरो थ' बेनि थाख थाखाय माने थांनाय बोसोराव जोंनि जायगायाव गोबांथार खहा जों मोगा-मोगि जानो गोनां जाद दों आरोथ' गोबां आबादारि फो फोरान नो माने आबद मावनो मोनसे गिनाय बेफोरबायदि सम खिखांनाय जादों आरो ना? जुदि बेफोरखौ मावबावोब्ला आरोबाव फिन बेफोरबायदि खहा जाबावोबा बेफोरबायदि जादों आरो ना?
औ औ बे फुलिखौ सिनायनांगौ जायो आरोना बे सिनायनांगौ
गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जानांदों आर औ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समावबो जोबनानै फैबाय। जोङो गुबुन मोनसे ओ आयदाखौ लानानै सावराय जासिगोन खोमा उननि समफोराव।
औ औ दे थेंकइउ औ गोजोन थां‌ गोजोनथों अ
गोजोनथों औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
नोंथां
नोंथां लांनो हासिगौ।